हेल' औ नोंथाङा खोनादों औ खोनादों नोंथां।
औ दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ'।
ओइ नोंथां नै आङो माने आ न'नि लांगोनायाव माने न'नि ओरै लामाथिं इसे ओंखारबोदों माने बारहावा दा बारा मो बारगासिनो दं बेनि थाखाय माने लामाथिं आं ओरैनो थाबायगासिनो दं नोंथां।
औ औ दा आङो नोंथांनाव मोन से ओ टपिकनि सायाव रायलायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आरो। दा बे टपिक टपिकनि सायावहाय नोंथांजों सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन औ आं दा फ्रियानो दं नालाय सावरायनो हागोन नोंथां।
औ औ दा जेनेबा आङो मोब्लिबनि जेनेबा जोङो मोब्लिबनि टपिकखौ जों लानानै रायलायनोसै। जेनेबा मोब्लिबा जेनेबा गोदोनिफ्राय दासिमाव माबाय दि सोलिबोदों माने माबायदियै सोलिबोदों माने बेफोरखौ आरो जेनेबा जों मोब्लिब होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा आजिखालि मुगायाव माने मोब्लिबनि ओ गोनांथिया जोबोद बांबोनायखौ जों नुनो मोनसै आरो। दा जोङो मोब्लिबजोंनो माने जों गोबां खामानिफोरखौ मावनाय जायो। जेरैहाय जोङो बिदिनो न'फोरनि जेन'बा ओ जाल ओ लहाफोर जालायनाय बेफोरबायदिनो जोङो टि भि नायनाय मबाइल सार्स होनाय बिदिनो गोबां बायदि रोखोम जेनेबा गारिफोर आजिखालिथ' माने मोब्लिबजों खारनाय जेनेबा ओ गारिफोरबो जेनेबा दिहुननाय जाबाय जेनेबा बे टारि सार्च होनानै माने बिदिनो थम थम बिदिनो गारि माने बासफोराबो माने ओंखारनायखौ जों नुनो मोनो आरो। जेथु जोंहा आजिखालि मोब्लिबजोंनो सोलिजोबनाय माखासे माबाफोरखौ जोङो ओ सोलिनो हमजोब्बाय आरो माने।
औ।
जानाय जायो होननानै बुङोब्ला माने जोङो मोब्लिबखौहाय दैनिफ्राय जोङो खालामनाय जायो। बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर दैनिफ्राय जोङो बेफोरावहाय माने बान्दो बानायनानैहाय जोङो सुइस गेट बानायनाय बानायनानैहाय जों बेनिफ्राय माने मोब्लिबखौ बानायनाय जाय यो आरो माने मोब्लिबा ओरैबायदि जिनिस माने बेयो माने मानसिफोरखौ माने बोयोबो आरोना एगो थु जोंहा गिसि आख दांनानै जेनेबा जोङो मोजां सेफटियै थायाब्ला जोङो बे माने ओ बिराद देनजारेस माने ओ सक्ति गोनां आरो ना मोब्लिब मोब्लिबा दा जोङो बेखौहाय गोदोनि समावथ' जोंहा मोब्लिब गैयामोन जिहेथु जोङो बाथिफोरजोंनो सोलिनांगौ जानानै फैयोमोन आरो नाथाय दानि जुगावथ' जोङो मोब्लिब बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो दा दोब्लि फैनाय लोगो लोगो जोंहा गोबां खामानिफोरावबो जेनेबा रेहाय जाबोदों जिहेथु जोंहा गारि गरानिफ्राय जेनेबा लानानै दायोथ' जोंहा गारि गुराफोरा गोबां मोब्लिबजोंनो खारनायखौ जों नुनो मोनसै। आरो बेफोरबायदिनो जोंहा गोबां खामानिफोरावबो बाहायनो हायो आरो। जिथु जोङो दा मटर जेनेबा जोङो ओ न'नि दै मथरफोरखौ जोङो बाहायोब्ला जोङो दा मोब्लिबनि गेजेरजोंनो जेनेबा दैफोरखौ बोखोननानैहाय जोङो दायो लोङो आरो जेनेबा जायो। बेफोरबायदि आरो आरो जोङो दा मोब्लिबनि गेजेरजोंनो जोङो बिदिनो एसि सालायनाय जेनेबा न'नि फ्रिजिं सालायनाय बेफोरबायदि गोबां माखासे खामानिफोरा माने आवगायबोदों आरो आरो दायोथ' जोंहा नुनो मोनसै ज जेनेबा मोब्लिबजोंनो जेनेबा जोङो हाइ भल्टेज जेनेबा ओ माखासे ट्रेेनफोराबो माने मोब्लिबजों। ओ थावनि सोलायै माने मोब्लिबजों खारानायखौ जों नुनो मोनसै आरो। मानो होनोब जोंहा मोब्लिब सालायोब्ला माने जोंहा साउन्ड साउन्ड माने साउन्ड पलुसनाबो एसे खम जायो आरो। जोंहा एयार पलुसनाबो माने खम जानानै फैयो आरो मानो होननानै बुङोब्ला बेनिफ्राय माने जोंहा एयार पलिउसन जाया मानो होनोब्ला बेनिफ्राय जोंहा उखुन्दै गवा माने। बेयाव माने जोंहा जेबो थावनि माने लोब्बा गैया आरो बेवहाय जोङो लाइनजों सार्स होनानै जेनेबा जों खनसे सार्स होयोब्लानो गोबां गोलाव लामाजों हान्थिनो हायो आरो मोब्लिबजोंबो।
औ औ औ
दा बेफोरबायदि आरो दा नोंथाङाबो मोब्लिबनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन। मोब्लिब होनोबाथ' जोङो माने गोदोनिफ्राय माने गोदोहाय जों मोब्लिब गैयामोन होननानै बुंनांगोन आरो। नोंथां माने गोदोहाय जोंनि समाजाव माने जोंनि बर' समाज बा बिदिनो जोंनि माने हादोराव बिदिनो बारा मोब्लिब खौ नुनो मोननाय जायामोन। माने दंमोनबाबो माने खमायल खम दंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जायो आरो। जायफोरा माने गामि ओनसोलनि सुबुंफोर बिसोरो माने मोब्लिब मोननो गोब्राब जायोमोन। बा लामाफोरनि गोजान जायो बा बिदिनो टाउन सहरनि गोजान जायो बिसोरहा माने मोब नि बागै बारा माने बिदि मोब्लिब मोननो हायामोन होनना बुंनांसिगोन आरो। बेनि अनगायैबो ओरै गामि ओनसोलाव माने मोब्लिबनि अनगायैबो माने जोंहा बिदिनो गुबुन रोखोमै सोलिनायखौ जों जों नुनो मोनोमोन आरो माने सोलिबोयोमोन होनना बुंनो हायो आरो। बिदिनो बुङोबा जोंनि आबै आबौमोननि समाव जों साथिफोरजों सोलिनायखौ जों नुनो मोनो। नाय जायोमोन आरो बिदिनो साथि। बिदिनो लेम्प बेफोरबायदि माने गोदोनि मुवाफोरजों जों माने आ बिदिनो माने हानि थाव बेफोरजों माने जों माने सोलिबोनाय खौ जों खोनानो मोननाय जायो आरो जोंनि समावबो बेखौ जों माने खावसे नुबोदों होननानै बुंनो नो हायो आरो, बेनि अनगायै आरो बुङोबा नोंथां जोंहा ओरै गोदोहाय ओ माने जों जोंनि समाव लाइन फैदोंबाबो माने इदिनो माने जोंहा लाइनखौ माने एसे खस्थ' बुंनो हायोमोन आरो जायनि जउनाव माने जोंनो लाइनखौ नांगौ जायोबाथाय माने खोमसि जाबा समाव खोमसि जानाय समाव माने लाइना थायामोन होनना बुंनांसिगोन आरो। माने दा जों दा दा दा जौगाबोनाय समनि एसे उनाव आरोना। बेबायदि माने लाइनखौ जों नांगौ समाव मोननो हायामोन बेफोरबायदि जायोमोन आरो। दायोथ' जोङो माने बुंनो थाङोबा बिदिनो लाइना जोंना माने कारेन्टआ सानसेयाव सानसेखौनो थायो होनना बुंनांसिगोन माने जों जौगानायनि गेजेरजों माने बेफोरखौ जों माने गोबां नुनो मोनबाय माने दा लइना बिदिनो सानसेयाव सानसे थायो होनना बुंनो हागोन आरो। बेनिखौ आरो लाङा बुङोबा जोंहा लाइनाव गोबां बिदिनो खामानि मावनो हायो जों लाइनजों माने बिदिनो नों जेरै बुंदों दा गोबां बिदिनो गारि मथरफोरखौ जों माने बेटारि माने जों चार्ज होनांगौ जायखौ जों बेट्रिखौ चारज होनानै माने जों लाइखौनो बाहायनाय जों, लाइनखौनो बाहायनाय होनना बुंनांसिगोन दा बेजों माने जों बिदिनो गोजान दाब जायगासिम हान्थायलाङो, हान्थिलांनो हानायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो माने मोब्लिबनि माने गेजेरजों औ बेनि अनगायैबो बुङोबा आरो जोंहा नै मबाइलफोरखौ होनना बुंनांसिगोन आं नोंथां मबाइलफोरजों दा जों औ जों जायखौ सोलिबाय थायोबा जोंनि समाजाव माने बेखौ लानानैनो जों गोबां खामानि मावो। बेखौ माने जोङो दायो बेखौबो जों माने लाइन जों माने कारेन्टफोरजों चार्ज होनानै मावनांगौ गौ जानानै फैयो आरो बिनि अनायैबो बुङोबाथ' न' बां लुनायफोरावबो नोंथाङा जेरै बुंदों बा गारि बानायनाय बिदिनो गोबां माने खामानिफोराव माने सोब खामानियावबो माने ओ लाइनखौ नांगौ जायो आरो। जों न'फोराव बानायनाय न'फोर बानायनायावनो बुङोबा नोंथां बे जोंनि जा सकफोर बानाय जों नुनो मोनोना बेफोरखौबो जों दानि जुगाव माने जौगाबोनाय जुगाव माने जों लाइन जों माने खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। ओम नोंथां आरो बेनि अनगायैबो जोंहा ओरै गोबां लाइनजों बाहायनाय बुस्थु थायो फोराव माने दाथ' बिदुंथाइफोरा माने दुंथाया जोबोद माने गोसा होनना बुंनो हायो नोंथां। बे दुंथाय गोसानि जाहोनानो जाहैदों जों माने दंफां लाइफां दाननाय बेनि जाहोनाव जों दायो माने जों न' न' थायोना कुलार बिदिनो कुलार जायखौ होनो नोंथां। बेखौ जों मोब्लिब जों बाहायनो मोननाय जायो आरो, दा माने गरम नाय बोथोरा गरम नालाय जेराव जों माने थानो हाया, माने बिनि जाहोनाव जों थोंजों बाहायनानै एसे रैखाथि मोनो होननानै बुंनो हायो आरो। बेनि अनगायैबो जोङो ओरै फांखा थायो जायखौ फेन होननानै बुङो फेनाबबो गोबां रोखोमनि थायो औ बिदिनो सटेन फेन टेबोल फेन बा बिदिनो सिलिं फेन बिदि गोबां रोखोमनि फेन थायो जोंना बे फेनखौ जों माने मा होनो बेखौ माबा कारेनजों बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। आरो दायोथ' गोबां रांखान थियारि गोनां सुबुंफोराथ' ओरै मा होनो नोंथां जोङो माने एसि फोरफोरखौबो बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। बेनि अनगायैबो जोंहा लाइन खौ बुङोबा जोंहा दा संनाय जानायफोरावबो लाइनखौ बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो। जानायखौथ' होनला, संनाय बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो। दायो माने ओंखामफोर संनोबाबो जों माने कुकार नांलायालासिनोबा बिदिनो माने अदाब गेस बेफोरबायदि नांलायलासिनोबबो जों लाइनजोंबो संनायखौ जों नुनो मोसै आरो नोंथां। ओ बिनि अगायैबो आरो कारेन्ट बुङोबाथ' गोबां खामानियाव होनायखौ जों नुनो मोनो, दा जों जा माइरंखौ जायो माने जों जा माइरंखौ जायो नोंथां बे माइरंखौबो जों मिलाव सौनो थाखाय जोंनो लाइन नांगौ माने लाइननि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां माने जों माने औ बिदिनो जोंहा लाइना गोबां रोखोमनि थायो जेरै जोंहा इदिनो जायहा बेसां भलटेस लायो भलटेस माने जायखौ जों माने गिदिर बे फोर मिल गिदिरफोरखौ माने सालायनो थाखाय जोंनो बुरजा भल्टेज नांगौ जायो। बायदिनो न' फजों सालायनो थाखाय भल्टेज खम बिदि माने गोबां रोखोमनि थायो आरो लाइन भलटेसाबबो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा ओरै बुंनो थाङोबा मा होनो ओ मथरफोर जों जाय दै माने जों गोदोहायथ' जोङो माने बिदिनो फुख्रिफोरनिफ्राय बा बिदिनो दंग'फोरनिफ्राय जों रोगानायखौ नुनो मोन मोननाय जायोमोन आरो बेनि उनावहाय जोंहा दंखलफोर फैनायखौ नुनो मोननाय जादों खल दैखर बिदिनो माने हाखरनिफ्राय जावनानै जों दै बहननायखौ नुनो मोननाय जादों आरो। बिनि अनगायै आद आदाजौ जौगाबोनायनि गेजेरजों जोंहा कारेन्ट बा लाइनजों जोंहा दा मटर जायखौ होनना बुङो जों बे मथरजोंहाय जोंहा माने जाव बिदिनो खस्थ' खालामलाया लासिनो बा खावलाया लासिनो बा सेरलाया लासिनो जों माने दैखौ खौ बोखांनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो माने खस्थ' गैयालासेनो जों बेखौ खालामनाय होननानै बुंनो हागोन आरोना नों नोंथां औ नोंथाङाबो एसे औ
औ दाथ' माने जोंहा गोबां गिदिर गिदिर जेनेबा इन्डास्ट्रिफोरावबो जोना लाइनफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो। बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर जेनेबा मिसिनफोर जेनेबा बिदिनो दारिमिनफोरावहाय। माने बिदिनो लहाफोरनि बा जेनेबा माबा मोनसे बानायनाय जेनेबा बे बेफोर मुवा बेसाद बानायनायफोरनि जेनेबा गिदिर गिदिर मेचिनफोरखौ माने जोङो दानि जुगावहाय माने लाइनजोंनो बानायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो बेफोरबायदिनो जोंहा माने थाव ओ सावनो थाखायबो जोंहा गोबां खरस जायो नङा होमबा। दा जोङो लाइननि थाखायबा जोङो खम समनि गेजेरावनो माने गोबां खामानिफोरखौ मावनो हायो आरो जोंहा बेनिफ्राय गनाय उखुथैफोराबो जोंहा जेनेबा पलुसन जाया आरो जेनेबा जोंहा एयाराव दा बेफोरनि थाखाय माखासे जोंहा बेफोरबायदिनो साउन्ड पलिउसनफोरबो जाया मानो होननानै बुङोब्ला बेनिफ्राय जेनेबा लाइनजों खारनाय गारिफोरा बा माबा बिदिनो मथरफोराहाय माने बांद्राय साउन्ड ओंखारनायखौ जों नुनो मोना आरो जेनेबा बेफोरबायदिनो डिजेल पेट्रलफोरनियाथ' माने गोबां साउन्ड गनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोरनिफ्राय उखुन्दै बे फोरबो गोबां गनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो जेब्ला जामलाङो नाथाय ओ बेफोरबायदिनो बेफोर गारिफोरनिफ्राय माने जों खम उखुन्दै बा साउनद पल सोन जानायखौ जोङो खम नुनो मोनो आरो दा नोंथां जोंनि सावरायनायाथ' जेनेबा गोबां जानानै फैबाय दा जोंनाथ' समावबो जानानै फैबाय नङा होनबा नोंथां।
औ नोंथां औ
खिनो दोनथ'सै नामा नोंथां।
औ दोनथ'जागोन दे नोंथांनो दोनथ'नोसै दे।